औ नोंथां।
औ खोनादों।
औ नोंथाङा फ्रि दं ना?
औ दङ।
अ बिदिब्ला नोंथांजों आङो आबाद आयदानि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन? ना?
औ सावराव सावरायजागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ दासान्दै मा मा आबाद माव बाय दङ आरो गोदोनि हुदा बायदियैनो ना गोदान मुगानि सोलायनायजों मावबाय दङ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
अ।
ओर दा दैज्लां समावथ' जोंना गाहाय आबाद होनोबा माइ आबाद। बांसिन मावनायखौ नुनो मोनो जोंनिखै आरो बेनि अनगायैब बो जोंनि ओनसोलखै उफेरा आबाद गोबां मावनायबो नुनो मोनो। ओ उफेरा आबाद होनोबा जोंनि ओनसोलखै बिदिनो लरसि। आरो खांखिलर फिन्दि थारुन। बिदिनो गोबां। नुनो मोनो आरो नोंथां बिदिनो माइ आबादनि सायाव बुंनो थाङोब्ला जोंनिखै माइ आबाद मावनाया खायसे खायसेया माइ आबाद मावनो थाखायथ' माइजलिनि गोनांथि जाग्रोयो नालाय नोंथां सिगाङावनो। बे माइज्लिखौ खायसे खायसेया बाजारनि जि आथिखालावथ' गोदान मुगानि पेकेटनि बानायनायबो नुनो मोनो नालाय पेकेटखौ बायना लाबोयो आर आरो खायसेया ओ सिगाङावनो गायखानाय जि माइ बिनिफ्रायनो जोलै दोननायखौ नुनो मोनो जोंनिखै।
औ।
बिदिनो न'नि जोलै दोनोबा खायसेया न'नि जोलैखौ जोंना सिगाङावनो ओ बिदिनो ओ फाथो बस्था। बेयाव सोनानै खाथबना दोनग्रोयो बिदिनो खाथबखांनायनि उनाव फख्रि फ्रि नङाबा जि। न'निनो दै बाल्थिं गिदिर गिदिर बेफोराव सोमनानै दोनो साननै सानथामसो। बिदिनो ओ बिदिनो। साननै सानथामसो सोंखांनायनि उनाव न'निनो गोरान हा बेयाव लखबनानै ओ जि नङाबा थास' बिलाइ नङाबा बस्था बिदिजों साननै सान दाम खोबना दोनबावो आरो नोंथां।
औ।
बिदिनो खोबना दोनखांनायनि उनाव जेब्ला माइआ बाथ' खुगा ओंखारो अब्लासो जोंना फोजानायनि महर मोनो बिदिनो फोनो ओ फोनायावबोथ' जोंना हाखौ हालेवनांगौ नालाय नोंथां। जोंनि ओनसोलावथ' गोदोनि बायदि नांगोलजों हालेवनायखौ नुनो मोनला। ओ आथिखालावथ' बांसिनानो ट्रेक्टर हेन्द ट्रेक्टर बेफोरजोंनो हालौयोसै। बिदिनो जोंनि ओनसोलखैबो नांगोलनि। हालेवनायखौ नुला आरो नोंथां ट्रेक्टरजों बांसिन हालौवनानै गायो। बिदिनो हालौवनानै ट्रेक्टर जों ला मा ओंखारनाय खोथियाखौ खेरखा नङाबा खादा बेयाव लानानै इसे इसे सारना फोनायखौ नुनो मोनो आरो खोथिया फोनायाव जोंना ओ बिदिनो खोथियाखो फोखांनायनि उनाव जोंनि ओनसोलखोहाय ओ मोसौ बोरमा बेफोरनिफ्राय जाहाते मोसौ बोरमाया जानो हाया नालाय जोथोन लानायनि थाखाय नेट बिदिनो औवा आरि बेफोरजों होथेनानै दोननायखौ नुनो मोनो माइ गायनायनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंना बे सिगाङावनो खोथिया फोखानाय बेनिफायनो फुना लाग्रोयो आरो माइ गायनो थाखायबोथ' जोंना हानिबो गोनांथि जाबावो नालाय बेयावबो
औ
बेयाव जोंना सिगाङावनो आलि दानग्रोयो हाखौ आरो आलि दानखा थांनायनि उनाव हाल एवो हालौनायनि उनाव जेब्ला हाया गोमोन जायो अब्लासो जोंना मान माइ गायो आरो जोंना अखानि दै मोनाब्ला न'निनो जि हन्दा मेचिन बिदिनो आथिखालावथ' जोंना सरखार निफायनो ओ सलार मोनदों नालाय दैनि सलार बेजोंबो दै जगायनानै हालेवना लानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ
माइ गायनायावबो जोंना जोंनि ओनसोलखै ओ लोखि बारायि हिसाबै समबार बिस्थिबार बेफोराव आखाइ होजेननायखौ नुनो मोनो आरोबाव जोंना आमथिसुवा समाव गायनायखौ नुनो मोना खायसेया गायोब्लाबो आमथि मथिसुवानि गायनानै फोजोबो आरो खायसेया आमथिसुवा जोबनायनि उनावसो गायनानै माइखौ फोजोबो आरो नोंथां बिदिनो माइखौ जोंना दला ओनसोलाव गेसें गायनाय नुनो मोनो आरो बोरि ओनसोलाव रोजोब गायनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो माइ गायखांनायनि उनावबो जोंना माखासे बाख्रि होननाय
औ
बेफोरखौबो गायनाय नुनो मोनो आरो उफेर आबादनि सायाव बुंनो थाङोब्ला जोंना गोबां लोरसि खांखिलर बेफोरखौनो नुनो मोनो आरो नोंथां ओ बेफोरनि अनगायैबो थारुन बेफोरखौ नुनो मोनो थारुन आबादखौ माबोरै मावो होनबा जोंनिखौ सिगावनो मोनसे हा हालेवनानै लाग्रोयो आरो हालेवनानै मोजां खालामना लाखांनायनि उनावसो जोंना नांगोलजों सिरा सिरा बोनानै बे सिगाङाव बेखौनो जि थारुन जोलै दोनदों बिखौ मोनफा मोनफा होनानै हमनानै दोननायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बिदिब्ला नों घनोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै माइ गायो आरो माइ गायनायनि अनगायै जेरै उफेरा आबाद बेफोरखौ माबोरै गायो मा माखौ गायो नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ नोंथां ओ नोंथाङा जेरै फोरमायदों ओ बिब्दिनो जोंनि ओनसोलावबो गोबां आबाद बायदि आबाद मावनाय जायो आरो ओ दासानदैथ' दैज्लां बोथोर नालाय बेनिखाय जोङो बांसिन ओ सुबुंफोरखौनो जोङो माइ आबादखौनो मावनाय नु नुयो आरो जोङो माइयाबो गोबां रोखोमनि दङ' ओ जोङो माइ आबादखौ मायनो मावनो गोनांब्ला जोङो गिबियावनो माइजलिनो गोनां नांथि जायो जोङो माइजलिखौ थांनाय बोसोरावनो माय माव खानाय गोग्गो माइखौबो दोनखानाय जायो आरो बे नङाब्ला जोङो बाजाराव बाव मोननाय बायदि मायज्लिफोरखौबो लानानै फैनाय जायो आरो बेखौ जोङो गि बेयावनो ओ जा फाथोनि बस्ता बेवहाय जोङो सोनानै ओ फुख्रियाव सोमना दोननाय जायो आरो सानसे बा साननैनि थाखाय बेनि उनाव जोङो बेखौ बोखांनानै जोङो लांदां जायगायाव बेखौ थालिर बिलाइजों खोबनानै दोननाय जायो आरो बेनि उनाव जेब्ला बेयो गाजा बेरो अब्ला जोङो बे बेखौ दुब्लियाव लांनाय जायो आरो जोङो बेखौ फोनायनि सिगांनो दुब्लिखौ मोजाङै ट्रेक्टरजों नङाब्ला जोङो मोसौ हलिजों मोजाङै हालेवनानै लागोरनाय जायो आरो बेनि उनाव जेब्ला हाया मोजाङै मोनो अब्ला जोङो बेवहाय जा ओ गारजा बेरनाय माइ बेखौ मोजाङै आखाइजों सा सारनानै फोनाय जायो आरो बेनि उनाव जेब्ला से दान जायो। बेनि उनाव बे माइखौ जोङो आरोबाव फुफिननाय जायो आरो। फुफिननानै जोङो ओ आरोबाव मोजाङै हाखौ मोनहोनानै जोङो बेवहाय खायसे आयजोफोरखौ लानानैबो गायनायखौ खौ नुदों आरो जोङो खायसेखौ जोङो गोदान मुगानि जा माइ गायनाय मेसिन ओंखारदोंना बेजोंबो जोङो गायनायखौ नुदों आरो बेनि उनाव जोङो माइखौ हानाय समावबो जोङो बिबदिनो ओ गोदो जेरै खासि बायदि जों लानानै ओ हौवाफोरखौ हानाय नु दोंमोन जोङो आथिालाव जोङो आइजोफोर खौबो हानायखौ नुयो आरो जोङो बेनि- अनगायैबो जा मिचिन ओंखारदों बेजोंबो जोङो हानायखौ नुदों दों आरो जोङो हाखांना लाबोनायनि उनाव जोङो मारा नानाय समावबो जोङो गोदो जेरै ओ मोसौ हाललिजोंनो नायोमोन बिब्दियैनो नानायखौबो खायसेखौ नुयो आरो जोङो खायसेखौ ओ ट्रेक्टरजों बा गोदान मुगानि ओ आरो बे मेचिन ओंखारदोंना बेजोंबो जोङो नानायखौ नुयो आरो जोङो माइ ओ हाखांनायनि उनाव ओ जेब्ला ओ दुब्लि फोथारा ला लांदां जायो अब्ला जोङो बे ओ दुब्लि दफोथारखौ मोजाङै हेवखांनानै बेहाय आरोबाव जोङो ओ बेसर आबादबो मावनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां जोङो उम बे बेसर आबादखौबो मावनो गोनांब्ला गिबियावनो जोङो थांनाय बोसोरफोराव जुदि ओ बेसर आबाद मावदोंबा बेनि बिधानखौबो जोङो दोनखनो हायो आरो नङाब्ला जोङो बाजारफोरावबो मोनो नालाय बेखौबो जोङो लाबोनानै गायफैजायो आरो बेनि उनाव जोङो बेखौ मोजाङै फोखांनायनि उनाव बेवहायबो गोबां ओ हासारफोर बाहायनाय जायो ओ बिफाङा देरनायावबो जोङो बायदि हासार बाहायो आरो जेब्ला बियो देरबोयो अब्ला जोङो बिबारफोरा मोजां जानायनिबो बाहायनाय जायो आरो फिथाइफोरा मोजाङै ओ देरनायनि थाखायबो जोङो बेवहाय बायदि ओ रासायनिक हासार सार बा मुलैफोरबो बाहायनाय जायो आरो जोङो बेसरनिफ्रायबो गोबा बां मुलामफा मोननो हयो जोङो बेसरखौ ओ थाव बायदि न'खराव जानायावबो बाहायनो हायो आरो जोङो बेखौ फाननानैबो जोंनि नांगौ समाव बा रांनि आंखाल जा जानाय समाव जोङो बेखौ बाहायनायखौ नुदों आरो नोंथां
औ।
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव आरो माबाफोर उफुरा आबाद मावावनो मावबावो नामा मा नोंथां थां
औ आं सिगाङावनो जेरै उफेरा आबाद नि सायाव बुंदोंमोन बिदिनो नोंथां बे खांखिलर आबाद ओ लोरसि आबाद बिदिनो थारुन आबाद आरोबाव भिन्दि आरोबाव बेनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलखै थालिर आबाद बेफोरखौबो मावनाय नुनो मोनो। थालिर आबादनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंना थालिर गायनो थाखाय सिगाङाव नो खायसे खायसेया गुबुननिफ्राय जि थालिरनि मुरा बेखौ लाबोयो ओ बेयावबोथ' जोंना जायगानि गोनांथि जायो नालाय सिगाङावनो जायगाखौ फोसाबना लाग्रोयो फोसाबना लाखांनायनि उनावसो जोंना हाखर हाखर जावनानै थालिर मुराखौ गायग्रोयो। बिदिनो गायखांनायनि उनाव जेब्ला फुलि ओंखारो अब्ला जोंना गोबां जोथोन लानांगौ जायो। ओ बिदिनो जोथोन लानायनि अनगायैबो जोंना माखासे बाजारनि मोननाय हासार बिदिनो हाग्रा थैनायनि थाखाय मुलि। बिदिनो गोबां होनांगौ जायो आरो नोंथाङ ओ था गा ओ गायनायनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंना खायसे खायसे जोंनि ओनसोलखै रांखावरिनि जेंनाखौ सुफुंनो थाखाय फालांगि मावगासिनो दं आरो खायसेया न'निनो नांगौ बायदियै। जानो थाखाय गायनायखौ नुदों आरो नोंथां।
औ।
बिदिब्ला नोंथां दिनैनि आयदाखौ बेयावनो फोजोबनोसै नामा?
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।